खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
ओं अब्ला नोंथांनि फन हरनायनि ए गुबै जाहोना
औ। ओ आंनि नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रि जेरै गोखा गोखैफोरजों जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ जायोना बेनि सोमोन्दै जोङो सिगाङावनो ओ रायलाय रायलायदोंमोन औ। आरो बेयो एसे आद्रा थानाय लेखा जोङो बेखौनो एसे सावरायफिननोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन थारैनो नोंथां औ।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होदो जोंनि बे ओ अनला ओंख्रिजों गोखा गोखै ओ जानायनि सोमोन्दै।
औ अंग्ला ओंख्रिखौ जोङो गोखा गोखै ओ आरो ओ गोखा गोखै नङैजोंबो जायो। जेरै ओ माने मुला बिलाइ बा लाइ बिलाइ बेफोरजों जों अनलाखौ फाख्रि महरै जायो नङा होमब्ला बेफोरखौ जोंना मार गो गोथाव जायो जा जायोब्लाबो आमफाय गोखैजों होनो ब्ला जोङो जेरै थाइगिर फिथाइ जों जायो सोर खायफाखौ जों थाइस्रि थाइस्रिजोंबो जानाय नुयो। आरो थायस्रि बिबार बायदिसिना बेफोरबादि गोखै बिबारजोंबो जायो आरो न'? ओमफाय बेनि बे गोखा गोखा होनोबा जोंना गोखा बिबार जेरै जोंना बासिगि बिबार आरो उम सेवालि बिबार औ बेजोंबो जायो। आरो खायफाखौसो जोङो नारजि गोथारजों नारजि गोथांजोंबो जानाय नुयो आरो ना।
औ औ नंगौ थारैनो।
बिदिनो जोङो अनलाखौ ओ गोखा महरै जायो आरो बिनि अनगायैबो आरोबाव जोङो ओरैनो अनलानि अंखायैबो जों ओरैनो गोखा गोजायैबो बर'फोरा मैगं जायो आरोना। जाय जोंनि गोदोनि आबै आबौ ओ आजौ आजै बेफोरनिफ्रायनो जोङो सोलोंबोनानै लाखानाय नङा होमबा? ओ बेफोरखौ जोङो जेरै ओ बैसागो बैसागो महर बे जों बैसागुआवसो बांसिन जाखानाय जायो बे ओंख्रिखौ। ओ सोरबा ओंख्रि ओंख्रिथ' होना बेखौ सोरबाबा बेदर भाजाजोंबो जायो। सोरबाबा ओरैनो गोजाबो जायो औ बेफोरबायदिनो आरोना ओ थाङा अब्ला बेफोरनि सायाव ओ माबाफोर नलेज बा माबाफोर मोनथिगौ नामा नोंथाङा आंनो जेन एसे गुवारै फोरमायना होयो आरो जेन।
औ औ। जोंहा गोखा गोखै जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जेरै जोङो फोरबो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो नङा होमबा? बे बैसाग फोरबोआव जोङो बे गोखा गोखै जानाय नेमखौ जोङो फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
बे बैसागो फोरबोआवनो जोंहा बे आबादजों सोमोन्दो थानाय मोसौ बैसागु बेखौ जोङो फालि बे सानखालिनो जोङो बे जोंहाबो माने गोखा खै जानायखौ जोङो माने ओ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। थिग जों गोखा गोखै होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा गिबियावनो जेरै फुंखा। बेबायदिनो दिंखिया जारि बिलाइ थास' बिलाइ आरो बेबायदिनो थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ आरो बेबायदिनो गोबां मिथिंगायावनो मोननाय जोंहा ओ गोबां दङ नङा होमबा थिग बेफोरखौ बुथुमनानै जोंहा सेजौ से था बिद जोंङो बुथुमना बेखौ एवनानै जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ जोंहा बेखौ जोंनि बर'नि बर'नि दोरोङारि फोरबो हिसाबै फालिनायाव जोंहा माने नेम खान्थिफोर दङ आरोना जोंहा फालिबोनाय माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माने फोथायनाय दं आरोना बेखौ गोखा गोखै औ माने बे फोरबोआव जायोबोलालायनो जोंहा जेबो बेमार आजार जाया आरो जेबो बेमार आजारा इयुनावबो माने गाग्लोबनो हाया थिग बेफोरबायदि फोथायना जोंहा बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा आरोबाव बे ओ बायदिसिना गोबां जोंहा दङना बे गोखा गोखैफोरनि मुंफोर खौ एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ ओरैनोथ' जोंना ओ गोखा गोखा महरै जोंङो बैसागुआव मोनसेल' जिराद खौ नायगिरो माने जाग्रा मुवाखौ जेरै फुंखा आरोना बे फुंखाखौ जायोबा आरो ओ मा होनो माथिगालदाब
औ
फोर मोननायखौ माने मोनोब्लानो जोंना गोखा गोखाया जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंना मा होनदों नोंथाङा बुंलांखाबाय मा जौसे से होन्दोंमोन ना औ बेफोर जोंङो बेफोर जानाय लोंनायखौ बुथुमनानै जोंङो ओ बेखौ माने सोरबाबा ओरैनोबो एवनानै जायो आरो सोरबाबा बांसिनखौनो जों नुनाय मोनो जे बेखौ अमा बेदरजों जायो सोरबाबा दाउ बेदरजों
बेफोरबायादि जानाय नुयो आरो ना माने औ बेफोरबायदि जोंनो बे मोसौ बैसागु खालि बेखौ हराव संनानै जानाय जायो आरो।
औ औ नं
नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय नङा होमबा जेरै ओ मा होनदों जोंनि देहायाव बा जोंनि सोलेराव जेबो गाज्रि मुवाफोरा जों साग्लोबा बेमार आजार बायदिसिनाफ्रा जेन जोंनि बे गोदान बोसोराव माने बे माने बे फैगोन बोसोरसेयाव आरोना जोंनि देहायाव जेन जेबो गाज्रि खै फोर आफोद लाबोआ बेमार आजार लाबोआ बेखौ साननानै जोंङो औ बेखौ फोथायनानै जोंङो जानाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा आरो बय ओंख्रिबो मा होनो जोंना बे समावनो सोलियो आरोना बांसिनानो जेरै फस्ला फस्ला होनोबा जायखौ फस्ला ओंख्रि बे फस्ला ओंख्रि खौबो जों बर'फोरा गोबाङानो जायो आरोना माने बे बर'नि मोनसे गुबै जाग्रा महरै जोंङो बेखौ फोथायबोयो आरो नंगौबो थारैनो बेयो ओमफाय जों बे फस्ला ओंख्रिखौथ' माबोरैहाय जायो आरो जों बेखौ मा माजों जेरै जों दाउ बेदर बायदिसिना अमा बेदरफोरजोंबो जायो नङा होमबा। सयाबिनजोंबो जानाय नुयो अब्ला नोंथाङा बेफोर जानायनि सोमोन्दै आंनो गुवारैनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
औ औ हागोन नोंथां जोंहा बे फस्लाखौ माबोरै जायो होनना बुङोब्ला जोङो फस्ला होनना बुङोब्ला जोंथ' मोनथियो जोंहा थालिर बिफांनिफ्रायनो बे फस्लाया ओंखारो नङा होमब्ला?
औ
औ जोङो गिबियावनो थालिर बिफांखौ दानस'नानै जोंङो बेनि माने थालिर बिफांनि दुखाफोरखौ जो ब खारनानै माने सिंनि औ सिंनि गोरलै बाहागोखौ खौसो जों जायो नालाय बेखौ जोङो मोजाङै हानानै लायो आरो आरोना नोंथां बेखौनो जों- जोंहा गोबां अमाफोरजों बा दाउ बेदरफोरजों बा सोरबा आलु, सयाबिन आरो बेबायदिनो जोंहा बे बैसागु फोरबोआव बेखौबो गोखा गोखैयावनो माने बेखौबो जाफानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ बेखौ जोंहा माने बायदिसिना मैगं थाइगंजों जोङो खांफानानै बेखौबो जानाय नुयो आरो बे बेखौ जोङो ओरैनो गोजााबोजानाय नुयो।
औ औ
औ थिग बेबायदिनो गोखा गोखै जानाय समाव बेखौ जोङो होफानानै एवनानै जायो आरोना नोंथां। बेखौ जोङो फस्लाखौ अमा बेदरफोर बा बायदिसिना दाउ बेदरफोरजों जायोब्ला बांसिनानो बांसिनै गोथावसिन जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो बे फस्लाखौ जोंहा बे फोरबो जोंनि बे बैसागो फोरबो बेयावल' नङा जोंनि जा बायदिसिना न'नि फुजा होनायफोरावबो आरो जोंहा न'आवबो ओरैनो जानायावबो जोङो बाह हायो आरोोना नोंथां औ थिग बेबायदिनो बेखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौबो जेरै जों नोङो अमाजों जागोन ना दाउजों जागोन थिग बेफोरखौ नोङो एवफ्रानना लानानै आरो बेखौबो एवफ्रनानै मोनजासे एवफ्रानानै थिखांना दोननानै बेखौबो जोङो माने फस्लाखौ हाना लानायखौ जोङो मोजाङै एवफ्राननानै संख्रि बानलु बायदिसिना होनानै बेखौबो जोङो दै होनानै बेयाव बेदरखौ हरनानै माने ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो खांनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा बे फस्लाखौ जानाय जायो आरो ना।
औ औ
बे थालिर थालिर बिफांनिफ्राय जोङो फस्ला बेखौ जायो नङा होमबा आरो बेनि अनगायै जोङो थालिर बिफांनिफ्रायनो जोंहा खारै बा खारदै बे खौबो जोङो दिहुननाय जायो नङा ह होनोमब्लानो
स जोंनि गोनांथार बेसाद जाहैबाय बेबा मुवा जाग्रा
नोंगौ
औ
नोंथाङा जोंनि बे थालिर बिफांनिफ्राय खारैखौ माबायदि दिरुनो बा बह'नो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होदो।
औ माने जोंथ' ओरैनो माने बुंनो थाङोबा जों बर'फोरा थालिर बिफांखौ ओ माने थोंजोंहाय जोङो दानफायनानै खारै बानायनाय जाया नङा होमबा
औ औ नंगौ
जों गिबियावनो बेनि थालिरनि दंफांनि फिथाइखौ जाग्रोहांनानैसो जेन जेब्ला थाइजौ ओ जोङो फिथाइखौ दानफायो होमबा नङा होमबा फिथाइआ जेब्ला मोनो रायो औ दानफायब्लासो अब्ला जों बेखौ ओरैनो गार गारा लाफानो जों बर'फ्रा बेखौ माने खारै महर होनो थाखाय मा बानायनाय जायो आरो ना बेबादिनो मा होनो फस्लाखौ जोङो ओ माने नांगौ जखानि दानस'जोबना लानानै बेखौ ओ गुबुन जायगासिम बा एबा सानदुं नांनाय जायगासिम लांनानै जों बेखौ ओ माने ओ सेंखावनानै आरो बेखौ फिसा फिसा महराव बाहागो खालामनानै जों बेख खौ सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो अब्ला जों बिनि मोद बाहागोखौल' ओ खारै बानाया आरो बेनि मादाखौबो बानायो आरोना गराइबो जेबो जों जायबा जोंना ओ हासिंनि बाहागोआव थायो जों बेखौबो खदलजों जाव हनानै माने उ खदालजों जाव खनानै बेखौबो जोङो ओ फिसा फिसा गुबै दानफ्लेनानै बेखौ फोराननानै बेखौबो खारै अब्लासो जोंना बे मादायासो जोंना बांसिन ओ माने खारैया बांसिन गोबाब जायो आरोना जायनो जोंना खारैया गोबाबसो जानांगौ नङा होमब्ला बे गोबाब महरानो जोंना खारै औ
औ
अब्ला बेखायनो जोंना मा बेखौ माने जेब्ला रानगोन ना मोनसे समाव रानहैगोन ना अब्ला जों बेखौ मोनसे ओ दुब्लि एबा न'नि सिथ्लाफोरावबो बानायनो हायो माने मोनसे जायगा दखलसे साफा खालामना लानानै बेखौ जोङो अरजों सावनाय जायो आरो ना मोनाबिलि समावसो बांसिन सावनाय नुयो जोङो बेखौ
औ औ नोंगौ
मोना जेब्ला सावनानै अब्ला जोङो बेखौ दसे गोबाव सम नांगौ माने बेनि अरखिया जोंना गोबाव समहालागै थायो दे बेयो सानफा गाहाम थायो अब्ला जे अ अरखिया गोमोरगोन अब्ला गोमोरनानै जों बेखौ माने सालियो आरोना गुबैयै सान्द्रिजों सालिग्रोना लानो गोनां जायो आरो ना माने बे बेखौ हांगारखौ जोङो बेखौ साइद खालामबाय हांगार थफ्लाखौ जायफोरा जोंना खामा आरोना खामस' हाया जों बेफोरखौ सालिख'नानै औ बेनि मिहि बाहागोखौ ओ साइद खालामनानै मानो बेखौ जोङो ओ दैजों माने दैजों मिक्स खालामनानै जों बेखौ सिदोब महर खामो आरोना अब्ला बे सिदोब महर जाब्लासो जोंना बेयो खारै जागोन आरो
औ
ओमफाय बेनि उनाव जों बेखौ ओ हानि दो बायदिसिना थेमा ओ निजि गोसो बादि आदब खायदाजों आरो ना बेखौ दै होनानै सरब्ला जोंना बेवहाय खारैया गयो आरो ना बे खारैया जोंना ओ गोजा महर जायो आरो अब्ला बे खारैजों जों बर'फ्रा गोबां ओं ख्रि जायो जोंना गुबै ओंख्रिबो होनजायो जेरै खारदै ओंख्रै जों बर'फ्रा बे मोनसे खारदै ओंख्रियाबो जोंना बर'नि गुबै मोनसे जाग्रा नङा होमा अब्ला बे खारदै ओंख्रि खौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ जानांगौ
औ नंगो औ इफोरखौ जोंहा माबोरै ओ संनाय जायो होन्ना बुङोब्ला जोङो गुबैयैनो जोङो जेरै खारदै ओंख्रिखौ जोङो अनला खारदै बा सबाय खारै बा नाफाम बेफोराव जोङो बायनाय जायो आरोना नोंथां औ औ थिग बेफोरबायदिनो ओ अनला खारै होनना बुङोब्लाथ' जोंनो खारैखौ नांखा थारगोन नङा होमब्ला?
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो नाफामावबो जोंनो खारैनि गोनांथार।
औ।
बेबायदिनो जोंहा खारैखौ जानाय जायो। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना औ समाबो जाबाय।
औ।
औ।
नोंथांजों रायलायनानै ओ गोजोननाय जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय नों थांजों सावरायनानै उन सम फोरावबो नोंथांजों रायलायनो मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरो।
औ आंबो नोंथांनिसिम ओ आसा खालाम फिननाय थाबाय।
औ।